खोनाङा
अ' खोनादोंना?
खोनादों खोनादों।
अ' नोंथाङा दा फ्रियावनो दंथ'यो ना?
दं दं।
अ। अब्ला जोंङो डेलि लाइफनि सायाव एसे सावराय जागोन खोमा
औ दे सावरायनोसै।
औ नों थांङा दासा सान्दि मा मावबाय थायो?
दैलि लाइफ होनबाथ' जों जेनेबा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव ओ मावबोनाय खामानिफोरखौनो जों दैलि लाइफ होनना बुंगोन जेनेबा। सानफ्रोमबो जोंङो ओ गिबियावनो आंनि दैलि लाइफनि बागै आं बुंग्रोनोसै।
ओं दे औ औ।
गिबियावनो सानफ्रोमबो फुंनि बा ब्रै बा रिंगायाव सिखारनानै
औ।
गावनि हाथायखो मानजियो बे मानजिनायनि ओम। मोखांखौ सुबाय सुनानैहाय जोंङो इसे फुंबिलिनि इसे थाबायग्लांनाय जायो जेनेबा।
अ।
बेबायदि थाबायनानै ओ गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायनि थाखाय गावनि देहानि थाखाय इसे थांखिजों थाबायनाय जायो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि हुदा बायदियै ओ खापसे साहाखौ जेनेबा लोंनो लोंनो लायो आरो जेनेबा फुदुंनानै।
औ।
बेबायदिनो दा दा समाव आंङो खामानि हिसाबै आं सासे ओ पेन्टार आरो जेनेबा सावगारि आखिग्रा सुबुं।
अ।
सानफ्रोमबोनि जिउआव खामानि मोनबानो खामानिखौ मोनफुंनो हा बानो आंङो सावगारि आखिनो थांङो जेनोबा। फरायसालि बा सोरनिबा बिल्डिं न' बा सोरनिबा अवाल बा सोरनिबा माखासे मुवा बेसादफोर बे पेइन्टिंनि खेथ्र'आव जुदि लिङोब्ला आङो खामानि मावनो थांनाय जायो लोगोसेनो आंहा गंनैसो फरायसालि दङ आं पार्ट टाइम बेवहाय खामानि मावो
अ
आङो खामानि गैयाब्ला माने फरायसालिसिम थांनाय जायो आरो लोगोसेनो दा लोगोसेनो दा जोङो बायदिसिना आबादबो मावनाय जायो बे आंनि डेलि लाइफआव बेबो गोलैयो आरो आबादबो मावो आङो
अ ओरैनो मा मासो मा मासो आबाद मावो?
औ औ जेनेबा दा जों माइ माइ आबाद गाहायानो जाबाय जोंना माइ आबाद उम दा दैज्लां बोथोरखौ सफैबाय ओ खोथियाखौ जों फोखांबाय खोथिया बोखांनाय नंनायनि खोथाया एसे जौबाय साननैसोनि उनाव जोङो माइ आबादखौ गायनो हासिगोन आरो जेब्ला ओ जोंनि फोथारा आबुं दैजों बुंफबगोन हबाना जोङो हाल एवनानै गायगोन आरो दा अखाया एसे खम अखाया एसे बुरजा हायोब्ला जोङो माइखौबो गायनो हासिगोन होननानै जोङो मिजिं थियो आरो जेनेबा
औ औ
बे डेलि डेलि लाइफनि बागैनो नोंथाङाबो बुंदो एसे नोंथांनि दैलि लाइफनि बागै
औ आंबोथ' बिदिनो फुङाव सिखारनानै बिदिनो ब्रासफोर खालामखांनायनि उनाव साहाफोर बानायना लोङो आर आरो बेनिफ्राय न'आव जि खामानि दं हिनजावफोरनि मावनाय खामानि एफोरखौ संनाय खावनायनिफ्राय लानानै गासिखौबो मावग्रोजोब ना लायो फुङाव बेनिफ्राय ओंखामफोर जानानै बिदिनो बिदि जेबोथ' मावनाय जाथ'वाखै आरो आं दायो। ओरैनो दं माने। ओरैनो सानसे सानावबो दसे दसे जिफोर दानाय जायो आरो।
औ औ।
साननिफ्राय बेलासिसिमहालागै बिदि।
नोंथाङा मा मा जि दायो जेनेबा?
आं जि दानायाथ' माबा आरो जोंनि बे बर'नि गामसा दख'ना इदि दायाखै आरो। बेलेगनि मा होनो- बेलेग बेलेग जाथिनि नागा नागा मानसिफोरनि मेख्ला आरो बेफोरखौ दायो।
औ औ।
औ माने जोंनो मालिक दं आरो सासे बिसोरो सोंनानै हर थाखायो आरो जोङो जेनेबा न'आव लाबोनानै। दानानै। बिसोरखौ हरनांगौ मेख्ला थायो बेनिफ्राय जोमग्राखौबो दायो। गोबां बेलेग बेलेग जातनि खालार बेनिफ्राय आगर आगरजों बुंफबनाय बिदि दायो आरो।
नोंथाङा दासान्दि मासिम फरायखो माबायदि फरायबोखो जिउआव ना फरायाखै नोंथांनिसिम मिथिनो लुबैबाय?
फरायदोंमोन फरायनायाथ'। बिए फरायदोंमोन आङो मेजर लादोंमोन बर'आव नाथाय कमप्लिट खालामजोबनो हायासै।
औ जेनेबा आंनि फरायनाय बागै आं आं एसे बुंनोसै नोथांनो।
औ औ।
आङो जेनेबा आंबो बिए बिए खालामदों आरो जेनेबा। बि ए खौ पास खालामबाय बर' मेजर लानानै। नाथाय रांनि आंखाल आंखालाव एम ए खौ लानो हायाखिसै। लोगोसेनो ओम। दिप्ल'मा फराफारि हिसाबै आंना। पेइन्टिं आरो जेनेबा आरो जोङो स्किल हिसाबै। स्किल हिसाबै जेनेबा। ओ बायदिसिना बिथिङाव ओ दङ' होननानै बुंनांगोन स्किला जेनेबा।
अ
फुड प्रसेसिंनि स्किल आं आंनियाव दङ जेनेबा आं बेखौबो लादों ट्रेनिं आरो लोगोसे बिकिपिंनि ट्रेनिं लादों लोगोसे आरो ओ बेबायदिनो ओ माखासे बेम्बुनिफ्राय बानायनाय औवानिफ्राय बानायनाय माखासे खामानिफोरखौबो आं मावदों आरो जेनेबा। बेबायदि हों
औ ओरैनो माम मा मा औ
खायसे आसनिनि। जोहै जेनेबा उम।
दे बुं?
ओ खायसे आसनिनि जोहै आङो ओ खायसे खामानि खौ मावफुंनो मोनदों आरो जेनेबा ओ आथिखालाव सरकारा ओ जेनेबा एस टि फोरखौ बा एस सि एस टि बेफोरनि गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ दैखांनो था खाय खायसे आसनिफोर माने भारत सरकारा बेखौ लादों आरो बे सर कारनि बे प्रजेक्टफोराव आं खामानि मावनो मोनदों आरो जेनबा। जायखौ बुङो मावथांखि। बे मावथां खियाव आं खामानि मावनो मोनदों। ओ जोंनि एरियायावहाय आइजोफोरखौ लानानै ओ माखासे खामानि मावनो मोनदों। जेनेबा मोनसे जों प्लास्टार दायो जायगा जायगा थांनानै प्लास्टार दायो बे प्लास्टाराव थामजौ सो माने आइ आइजोफोरखौ जोङो
ओं
गद खालामनानै लायो ज खालामनानै लायो बेव हाय जोङो बिथांमोननो ट्रेनिं होनाय जायो बे सेन्टारा जेनेबा। जायखौ बुङो बन्धन बन्धन जजना होनना बुङो बे बन्धन जजनानि गेजेरजों अ बे बे गेजेरजों खामानिखौ जों मावनो मोनदों आरो जेनेबा आंबो सासे बिनि बाहागो आरो बाहागोगिरि होनना बुंनांगोन आरो जेनेबा बेबायदि जों खामानि मावदों। गोबां आइजोफोरखौनो जोङो ओ जिउ दानाय राहाखौ जोङो खालामनानै होदों आरो सोरबा खामानिखौ मावफुंनो हायाखैबा बे रोङाखै होनना बुंनांगोन जायफोरा रोंदों बिथांमोना दासान्दै गोबां रोखोमनि खामानिखौ सोलोंना ला लानानै बा स्किलखौ सोलोंना लानानै दासिम बिथांमोना रां आरजि आरजिनानै गावनि नखरखौ दैदेननो हादों होननानै जोङो मिजिंथियो बा मोनबाय आरो जेनेबा
ओरैनो नोंथांमोनहा मा मा बिदि ट्रेनिंखौ होदों आरो मानि?
औ जेनेबा जेनेबा जों आइजोफोरनो गिबियावनो होदोंमोन मैखुन माबोरै बानायनो हायो मास्रुम जायखौ मास्रुम बे मैखुनखौ माबोरै बानायनो हायो औ औ जिगाबजों बेखौ दानफ्लेनानै ओ जिगाबखौ रुनानैहाय एसे मयस्चुराइजारस थानायाव जेनेबा दै एसे थानाय बायदि माने रान गोरानद्राय नङा बे गिसिद्रायबो नङा बे बेस्ट टाइमाव बेखौ प्लास्टिकआव सोनानै बेनिफ्राय ओ मैखुननि जेनेबा भेकुवाम जों जायखौ बुङो भेकुवाम बे भेकुवाम जोलैखौ मैखुन जोलैखौ जोङो सोनानैहाय बेवहाय आलायनानै दोननाय जायो आरो बेबायदिनो मैखुनखौ जोङो मोननाय जायो आरो जेनेबा बेरो मैखुङा जेब्ला अब्ला जों बेखौ खानानै बाजारावहाय फानहैयो आरो जेनेबा आरो जोङो मैखुनखौ जेनबा से केजियावहाय जोंङो सेजौ नैजि बा नैजौ माब्लाबा समाव नैजौ नैजि गाहाम बेबायदि फाननायखौ जों नुदों आरो जेनेबा। जोंबो बायनोबो मोनदों आरो जानोबो मोनदों। बे मैखुनखौ जेनेबा देहानि थाखाय मोजां होननानै बुंङो खायसे सुबुंफोरा। गियानि सुबुंफोरा बुंदों। जेनेबा मैखुन खौ जुदि जाबाय थायोब्ला केन्सार बायदि बेरामाबो गिबि जाजेननायखौ थारमाने हो-होबथायो आरो जेनेबा।
अ
बेबायदि आरो मैखुननि भेलु आरो बे मैखुननि मुलाम फाया बेयो आरो जेनेबा मैखुन जानायनि मुलाम आरो लोगोसेनो गोबां गोबां स्किलनि जों आइजोफोरनो ट्रेनिं होयोमोन आरो।
अ
बेबायदिनो दंङ। जेनेबा मौ फिनाय थाबाय मौ फिनायखौबो जों होदों।
माने मौ-मौ माने?
मौ मौ फिसिनाय बे बि किपिं होननानै बुंङो जायखौ जोंङो मौ मौ बेरे। जायनिफ्राय जों हानि दिहुनो बेरे मोदै दिहुनो बे मौ बे बे माने जोंङो बे बि सिरिना जायखौ बुंङो सेरेना। ओ माने जोंनि इण्डियान बि माने भारतारि मौखौ जों फियो आरो जेनेबा।
औ बेनिबो ट्रेनिं मोननाय जायो आरोना होमबा?
ट्रेनिं होयो आरो जेनेबा जों। आंबो लादों दा लोगोसे
अ
निजिबो मास्टार ट्रेनारफोरजों आंबो ज' जिरायफानानै ट्रेनिंखौ लादों आरो जेनेबा। बेबायदिनो जोंनि ओ जिउ खुंनाय माने दैलि लाइफा बेबायदिनो सोलिबोगासिनो। सिनो आरोरो दिनैसि आं खायसे खामानि खायसे दा एसे आगोलावसो नोंथांनो खोथाबाय आङो जेनेबा आंनि दैलि लाइफा बे बेबायदि आरो दा नों नोंथांनिखौ इसे बुंबावदो।
आं आंनिखौ थ' इदिनो। जि दानायजों लोगोसे बिदिनो मिसिन फोरबो सुयो आरो सम- सम।
औ औ।
सिलाय मेसिना
औ औ नोथांङा ब्लाउस साउस बायदिसिना रोंगौ खोमा सुनो।
इदिनो एसे एनै सुनाय जायो गावनो नांगौफोरखौ।
ओ जों दैलि लाइफनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। ओ